नोंथांजों आंनि मोनसे अ खोनादों खोनादों नोंथांजों आं मोनसे गोनांथि बाथ्रा रायलायनो होननानैसो फन हरदोंमोन नोंथांखौ। सोंजागोना नोंथां?
औ सोंजागोन।
अ बर' हारियाव माने गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा? बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै।
औ हागोन नोंथां गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोंहा गासैबो मिथिखागौ गाननाय जोमनाया मा। बा गाननाय जोमनाय माने जोंनि गाननाय जोमनाया जाबाय जोंनि सोलेरखौ ओ हमथाना लाखिनाय बा ज जोंनि नांगौखौ नांगौखौ उथिना लाखिनाय बिदिनो ओ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंनि बर' हारियाव गाननाय जोमनाया जाहैबाय दखना गामसा फास स्रा आरनाइ बेफोर। बायदिनो आरो। गाननाय जोमनाय होनोब होनब्ला। गाननाय जोमनाया जोंनि गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सो सोलिबो खानाय ओ गाननाय-जो जोमनायनि गाबफोरा गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि थायो जेरै दखनानि गाबा गोमो गोथां। गोजा खायमा बेफोरबायदि थायो आरो।
नोंथाङा एसे गाननाय जोमनाय बरफोरनि दखना बा आरनाइनि बागै फोरमायगोन नामा।
औ दखना बा आरनाइनि बागै बुङोब्ला जोंहा दखना बुङोब्ला दखनायाव गोबां आगर एरखांनाय नुनो मोन मोनो बा नुखायो जोङो दखनानि आगरफोरनि बागै बुङोब ब्ला हाजो आग र बैग्रि बिबार आगर फारौ मेगन खासि आगर हाजो आगर बेफोरखौ जों नु-नुयो आरो एरखाङो बे दखनायाव आरनाइ होनो होननानै बुङोब्ला आरनाइया जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोजांसिन नेरसोन बेखौ जि आइ टेक मोनखांबाय आरनाइया जोंनि मान गोनां फालि होननानै बुंजायो आरो।
औ औ औ औ बेनिफ्राय हौवासाफोरनि बेलायाव बर' हारिनि गान गाननो हानाय सिया मा होननानै मिथियो।
ओ हौवाफोरनि गाननायखौ बुङोब्ला जोंहा गामसा होननानै बुङो आरो बेखौ।
औ औ। बेनिफ्राय बर' हारियाव गोदो गोदाय खुन्दुंखौ निजिनि आखाइजोंनो आइजोफोरा बानायोमोन होननानै मिथिगौ। जेरै खुन्दुंनि गाब खौ फिथाइ सामथाइनि रोसि एबा बिफां लाइफांनि बिलाइनि रोसिजों औ। गाब होनायखौ नुनो मोनोमोन। जों।
औ नंगौ। खुन्दुं होनानै औ खुन्दुं होननानै बुङोब्ला जोंहा खुन्दुंखौ इन्दि एम्फौजों बा लाथा एम्फौजों ओ दिहुननायखौ मिथि थिगौ आरो ना
औ औ।
ओ दा खुन्दुंनि बेसेना बेसेबां नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ लाथा इदि लाथा एम्फौनि फिथोबनि बेसेनाथ से केजियाव दा दाइन रोजासो मिथिनानै मोनदों।
औ नोंगौ।
औ।
ओ नोंथाङा ओ हिसानसालिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ हिसाना एंगारनो हायो बाहागोखा
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा गावबा गावनि आखाइजोंनो गाननो जोमनो थाखाय हिसाननिफ्राय सि दानानै दिहुननानै गानोमोन बेबादिनो दिनैसिमबो बेखौ नुनो मोनो। नाथाय जोबोर खम नुनो मोनो हिसान दानायखौ बर' आइजोफोरखौ
औ।
बेबायदिनो हिसान दानो थाखाय गोबां रोखोमनि आइजें आइला नांगौ जायो जेरैहाय हिसानखौ नांगौ जायो गिबियावनो जोनथोरखौ खुन्दुं थुननो थाखाय जों नांगौ जायो। बेनिफ्राय तातकाल नांगौ जायो। रासो नांगौ जायो बेबायदिनो गोबां रोखोम। रोखोमनि आइजें आयलाफोर थायो हिसानावहाय।
औ नंगौ जेरै ओ मा खु साल गान्दै ओ गन सोर आगर एरनाय गनसो गनस्रि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
ओ बे हिसान दानानै जोंहा माबाफोर मुलाम्फा मोनो नामा नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हिसान दानानै गोबां मुलाम्फा जानो हादों जेरैबादिहाय हिसान दानानै बायदिसिना गरनि हि दानानै गोबां रोखोमनि फाननानै मुलाम्फा मोननो हादों न'खरखौ सामलायलांनो हादों आरो गाव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ हिसानजों दानानैनो गाननानै
औ औ औ। ओ हिसाननि अनगायै नोंथाङाथ' बुंबाय। ओ हिसानखौ दारिमिनसालि खुलिनो हायो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हायो, हिसानखौ दानिमिनसालि गोबां खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय सुवालखुसि बेफोरबायदि दारिमिन खुलिनायाव गोबां मानसिफोरानो खामानि मावनानै गोबां न'ख खरखो सामलायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां न'खर सामलायलांनो हादों।
औ ओ हिसानखौ आइजोफोरा दायो ना हौवाफोरा दायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हिसान दानाय होननानै बुङोब्लाथ' गुबैयै हिसानखौ आइजोफोरानो दाखायो। नाथाय आथिखालाव हौवासाफोरखौबो दानायखौ नुनो मोनदों जों
औ नंगौ।
नोंथाङा हिसान दानायनि आरोबाव माबाफोर फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै हिसान दायोब्ला जोंहा देहा खौबो मोजाङै मोजाङै लाखिनो हायो। आरो मेगननि नो जोरखौबो मोजाङै ओ गोख्रोङैनो नुनो हायो होननानै फोरमायो आरो हिसाना जोंनि गासै बर' हा जोंनि नखरावनो दंफ्रामजोबो होननानै बुङोब्लाबो बुंजायो ओ दाना आथिखालनि मु गायाव हिसान दानायखौ जोबोर गोजौ थाखोसिम थांनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथाङा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोननैसो आगरफोरनि बागै फोरमायगोन नामा आगरफोरनि मुंखौ।
ओ मिथिंखानिफ्राय मोननाय आगरफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय आं आगरफोरा जाबाय ओ खासि आगर, हाजो आगर ओ दावराइ मोख्रेबबो बुङो आरो रौ मेगन मै आगर
औ
कफ्रि आगर
औ औ
बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो, आरो ।
औ औ
ओ नोंथांनिसिम
औ
नोंथांनि मोनसे सोंथि बाव ओ दासान्दि नोंसोरनि ओनसोला माबायदि सोलिगासिनो दङ बारहावानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ दासान्दिथ गोबां गोबां सान्दुं होननानै मिथिनो मोनदों आरो अखाबो हागासिनो दङ दासान्दि।
औ
हावा होननानै बुङोब्ला दानि सोहोरनिबा टाउननि थासारिफोरखौथ गासिबो मोन थाखायो। आजिखाल दानि जुगाव ओ मिसिननि बा कलकारखानानि जुग होननानै गासैबो मिथिना मोनो। नाथाय गामि ओनसोल होननानै बुङोब्ला बेफोरनि जेबो गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोना। जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो बेफोरबाददि जेबो गाज्रि आबहावाखौ जों नुनो मोनाखै।
औ नंगौ नोंथां बे गाज्रि आबहावानिफ्राय जोंनि देहाया माबायदि ओ ओ गो माबादियै ओ बेनिफ्राय गाज्रि हावानिफ्राय बारगनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ गाज्रि बारहावा होननानै बुङोब्ला गाज्रि बारहावाखौ जों सुबुंफोरानो बानायनानै लायो। जेरैबायदिहाय गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय गाज्रि गाज्रि बेसादफोरखौ मोजां जायगाफोराव गारनाय प्लास्टिक बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गाज्रि बा बुस्थुफोरखौ जोङो गावबा गावनो गारनानै लायो। बेनिफ्राय बारगनो थाखाय बेफोर खौ रैखाथि होनो नांगोन।
औ नोंगौ नोंथां
दै दैफ्राव ए गाज्रि लेथ्रा मुवा बेसादफोरखौ गारनायनिफ्राय सांग्रां जानो नांगोन। बेफोर बेबायदिनो गोबां सांग्रांथियै लाखिनांगोन निजिनि
औ नोंगौ औ नोंगौ ओ ओ नोंथांनि फिन्नायफोरखौ आं जोबोर मोजां मोनबाय आरो नों थाङा आंनि फिननायफोरखौ जोबोर मोजाङैनो फिनो फिननाय होदों ओ इयुनाव नोंथांखौ आरो खेब सेबाव लोगोब माने आं आसा खालामो नोंथाङा आंजों रायलायनानै माबाददि मोनदों? इसे
नोंथां जों रायलायनानै आंबो जोबोर गोजोन्नाय मोनदों इयुनाव नोंथांजों आरो सम मोनोब्ला बेबादिनो गोबां बाथ्रा रायलायगोन होननानै गोसोआव‌ सानखांथो साखांनाय दं।
औ नंगौ।
मालाबाफोर सम मोनोबा आरो नोंथांजों खोनसे रायलायबावगोन होननानै आसा थाबाय।
औ नोंगौ गोजोनथोंसै।
गोजोनथों सोंनि